हेल' नोंथां औ नोंथां नोंथाङा फ्रियैनो दोंबा
औ औ फ्रि दे
नोंथाङा ओरैनो मा खालामबाय दं दा जेनेबा
आङो दङ' ओरैनो
औ
नोंथाङा मा खालामदों
ओरैनो जेनेबा जिरायनानै दं आं जेनेबा बार जादों बेबायदिनो
आं दायो नोंथांजों फंनैसो बेफार फालांगिनि सायाव सावरायगौमोन नोंथाङा सावरायनो हागोन ना
हागोन नोंथां हागोन सावराय, नोंथाङा बुंग्रोदो नोमा ओमबा
औ बेफार फालांगि होनबाथ' दानि जुगाव गासैबो साख्रि बाख्रि मोननो थाङा। खायसे खायसे गोब गोबां गामियारि सुबुंफ्रा बेफार फालांगि मावनानैनो गोबां जौगानाय फैदों नङा होमबा?
औ नोंगौ नंगौ नोंथां।
उम जोंनि साइदावबो बिदिनो गोबां बेफार फालांगि मावो। उम गोरान खेथि मावनानै खायसे खायसे आखाइनि हाबा मावनानै बिदिनो माबा गोरान बेफार फालांगि खायसे एसे गोरान खेथि आरोना बेफोरखौ मावनानै गोबां रां आरजिदों जेरै जोंनाव बानलु बानलु गायोबाथाय जोंनावहाय बानलु फाननो बानलुखौ माने गोबां बुरजा बुरजा गायनाय जायोना।
औ जेनेबा खै बिगा ओरैनो गायनाय जायो नोंथांमोननि थिंजा?
गोबा जोंनिथिंजाय खमैबो पास बिगा सय बिगा बेफोरबायदि गायनाय जायो आरो ना।
ओ जेनेबा मा बानलु जेनेबा बानलु सिब्र' ना मा? जेनेबा बेबायदि
बानलु सिब्रबो गायो। ओमफ्राय बै मा होनो मुन ना मा होनो जानो बिराद मोजां ना। बियो फिसा फिसा गोलाव गोलावनो बिखौ खौ गायनाय जायो आरो बिराद थायोना फिथाइ।
अ बानलु जुलुकि बायदि नोंथां?
औ औ
औ बेखौबो गायोना?
औ बेखौ गायनाय जायो आरो ओमफाय गायो औ गायो।
फानलौ गोलाव गोलावा बेबायदिआव बेबायदि गोबां रोखोमनिबो फानलौ दोङो जेनेबा।
औ औ ओमफ्राय बिदिनो माखासे
केजि अजनाव बेसां बानलुफोरा जेनेबा?
फिफ्टि सिक्सटि इदि।
जेनेबा जोंनिथिंजाथ' आसि नबबै बेबायदि नङा होमबा नोंथां?
ओं माने माबानो हरबा आरो फायखारि सिस्टेम हरबा गाव फानहैयोबाथ' इदिनो उम दाइनजि गुजि मोनखायो आरो ओमफ्राय खौ मालाबा समावथ' जौसेखौनो मोनो आरो। सब सायममे रेदआ एखे थाबाय थाया नालाय
औ नोंगौ नोंथां नंगौ। एसे बिजनेसआथ' दामबो खोलैनोबो हायो जेनेबा बारायनोबो हायो। जेनेबा गोसो मथेस नङा होमबा नोंथां नोंथांनि जेनेबा मालिकनि सायावसो अनरनि अनरनि सायावसो नङा होमबा नोंथां।
औ ओमफाय जोंनाव मोन जे आरो गिदिर गिदिर फालांगि जाबावोमोन जे बे गयनि आरो ना। जोंनि जायगायाव गोबां बिबांनि गय मोननाय जायो।
औ गय।
औ गयनि गयाबोथ' जोंनि जायगायाव बिराद गोबां गय जायो आरोना बे गयखौ गय माबा खालाम मा होनो गय बागान खालामनानैबो जोंनि जायगायाव गोबां जौगानाय दं आरो ना। बोसोरावहाय थाम लाख ब्रै लाख। मोननै इफोरबायदि मोननाय दङ आरो जोंनि जायगायाव।
जोङो गया जेनेबा
जोंहा बोसोरावहाय एमआ से लाखनि गेजेराव मोनो आरो।
औ नोंथाङा होमब्ला गयावबो मोनबाय बिथिंजा बानलुआव बेसांसो मोनो जेनेबा ओरैनो इंकामा
बानलुआव इसेबां मानि थायानो द दा द'जि रोजा बाजि रोजा इफोरबायदि थाहैयो आरो
औ नोंथां औ जेनेबा बानलुआबोथ जेननिबा जानांबाय नङा होमबा नोंथां
औ औ जानायनि सायाव उम नोंथांमोननि साइदावहाय मा मा बेफार फालांगिजों जौगानाय दोङो खोन्थानो हागोनना एसे
औ आं जिखिनि मिथिगौ बेखौ खोन्थानोसै नोंथां
औ औ दे
जेनेबा जोंनि साइडथिंनाथ जेनेबा पटल जिंखा राङालाव बेफोरबायदि दोङो आरो
अ
ओ ओमफ्राय थायसुमफोर जेनेबा पानिलाव सुमब्रा बेफोरबायदि गोबां जिनिसा जायो जेनेबा बेफोरबायदिनो
पथलफोरखौ केजि सिस्टेम फानो ना बिदिनो फायखारि हरो
जोंनियाथ जोंहानावथ जेनेबा बेबायदि जोंहा फालांगि मावनाय जाया अब्लाबो गुबुननियाव नुयो जेनेबा फालांगिनो जेनेबा फानहरो आरो जेनेबा बेबायदिनो फालांगिनो हरबाथ एसे बिसोरथ बारा दाम होफैयो नङा होनोमबा नोंथां
औ औ
नि लाबखौबो नायो नङा होमबा बिसोरो बेनिखायनोथ फटलफोरखौ बाजि द'जि बेफोरबायदियाव हरनांगौ जायो आरो
बेफार फालांगिनि अनगायै न'खराव आरो इदिनो माखासे खामानि खामानि थायोना न'खर न'आवनो थानानै मा खासे खामानि मावनानैबो फैसा आरजियो बेफोरबायदिबो नोंसोरनि साइदआव सोलियो नामा
मा होनदो नोंथां
औ बेफार फालांगियाव गोबां रोखोमनि थायो नालाय खायसे न'आवनो थानानैबो बायदिसिना आखाइनि हाबा हेबनानैबो फाननानै रां आरजियोना बेफोरबायदिबो नोंसोरनि साइदआव सोलियो नामा होनदों
अ सोलियो नोंथां सोलियो
औ मा मा खामानि सोलियो जेनेबा
जेनेबा बेबायदिनो सान्द्रि हेबनाय दाला हेबनाय जेखाइ खबाइ बेफोर बायदिनो बेफोरबायदिनो जेनेबा औवानि औवानिबो गोनांथि जाहैबाय
औ औ
औवानि गोनांथि जायो आरो
औ जेखाइ खबाइ आरो सान्द्रिफोरनि दामा नोंसोरनिथिं माबायदि
जेनेबा जेखाइ खबाइ फोरनियाथ नैजौ थामजौ बेबादि जायो आरो
नैजौ थामजौआवनो मोनो जों ओ जोंनि साइदआव जेखाइ खबाइ सान्द्रिफोरनि दामा जोंनावबो गोबां सोलियो इफोरबायदि आखाइनि हाबा नि फालांगियाबो जोंनावबो गोबां सोलियाना उम
औ औ
खायसे खायसे मावनो बिदिनो बेफार माबा खेथि मावनो हायो आथिं आखाइ खस्थ'फोराथाय ओंखारनो हायाना बिसोरो न'आवनो थानानै बिसोर माखासे से ओं खामानिखौ मावनानै रां आरजियो आरो ना बिसोरो जेखाइ गंसेयावहाय बाजौ बिदि लाखायो बाजौ ब्रैजौ बिदि मोनखायो आरोना
अ जोंनाथ' थामजौ बेबायदि फोरावनो मोनो
अ खबाइयावसो थामजौ नैजौ बिदिनो आरो खबाइ लायै खबाइ बिदि मोनो ओमफाय संग्राय सान्द्रियावथ' जोंनाव बाजौखौ मोनखायो आरोना ओमफाय सेन हेबोना सेनावबो दाइनजौ बाजौ बिदि मोनो आरो बिसोरो फिसा गिदिरनि सायाव आरो माखासे इफोरबायदि औवाजों बानायनाय औवाजों बानायनाय आइजेंफोरनिफ्रायबो जोंनाव गोबां रां आरजियो आरो ना खायसे खायसे सुबुंफोरा
औ नोंथां
बेबदिनो जायो आरोबा नोंथांमोनथिं न'
औ औ
जोंनिथिंजायावबो बेबायदिनो जायो जेनेबा
मा होनदों नोंथां
बुंलाय बुंलाय बुंलाय नोंथाङा
अ आरो जोंनि साइदआव आरो औवानिफ्राय माखासे आइजेंबो बानायबावो आरो ना औवा जोंनो औवाजोंनो बानायो आरो ना सफा
बुंनो हागोननो
औ औ सफा ओमफाय बे फु मा फुथुला बायदिसिना गय गय होग्रा बथा बेफोरबायदि माखासे गोबां मोजां मोजां जिनिस बानायो आरोना
औ नोंथांमोन जे जेनेबा ओरैनो आइजेंफोर बेफोरबायदि दंना गैया जेनेबा
राइदोंफोरखौहाय एसे गोजानावसो मोननाय जायो जोंनाव हाजोआव थांनानै लायनांगौ जायो आरो ना
औ नोंथांमोननिया हाजो खाथि जेनेबा
औ औ हाजोआ जोंनिफ्राय खमैबो
नोंथांमोननि जिल्लानि नामा मा नाम जेनेबा ओरैनो
बिस्नाथ सारिआलि
औ औ हाजो खाथि जायो नङा होमबा नोंथां
हाजोआ एसे गोजान जायो आरो होमबाबो जोंनिफ्राय खमैबा दस पन्द्र किल'मिटार जागोन
औ खाथियानो जेनेबा साइकेल साइकेल गारिफोरजों थांबा मोनहैबाय नङा होमबा नोंथां
औ औ
बिस मिनिट त्रिस मिनिट नङा होमबा नोंथां
औ औ
औ बेबायदिनो जेनेबा जोंनि थिंजाबोथ' बेबायदिनो फालांगि फोरखौ मावनाय जायो औवानि बेफारफोरा सोलियो आरो
अ औवाखौ माबायदि सिस्टेमाव फानो
औवाखौथ' जेनेबा बेबादिनो सुबा सुबाखौ मिथिगोना नोंथाङा
औ औ औ
सुबासे सुबानै थाया होमबा बेबादिनो सुबासेयाव जेनेबा औवानि औवाया गिदिर फिसानि बागैसो नङा होमबा नोंथां जेनेबा गेदेर बा थाय मोनगोन नोङो सुबा सुबायाबा बेसेबां गिदिर बेबायदि सुबाया एसे खमब्ला नोङो बिस थ्रिस मोनगोन जेनेबा सुबा गिदिर बा सल्लिस पन्सास बेबायदि मोनगोन आरो
अ
दादि जेनेबा लेखा बिलाइ बेफोरबायदि बानायो नङा होमबा नोंथां
औ औ औवानिफ्राय गोबां जों सुबिदा मोनो
औ नोंथां औ
लेखा बिलाइखौ लानानै गोबां जोंनि नांगौ खामानियाव बाहायनो हानाय माखासे जिनिसफोर जों मोननो हायो औवाया जोबोद गोनां मानसि नि थाखाय थांना था थैनायनि जोनोम जानायनिफ्राय माने थैजासिम जोंनो औवाखौ नांखागौ आरो
नांगौ नोंथां जेनेब्ला जेनेबा नोंथांमोननिया जेनेबा हाजो ओनसोल बायदि खाथिबो जाहैबाय नङा होमबा नोंथां
औ
औ बेबायदिनि थाखायनोंथ' मोनो आरो नङा होमबा नोंथां जेनेबा औवाफोरा थ' गोबां खम जानो हमबाय दानि जुगावथ' नङा होमबा
औ जोंनि साइडावहाय मोनो गोबां बिफांनि मोननाय जायो बिदिबा नोंथां समाबो जाबाय आं दान दोनथ'नोसै गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम फंनैसो
नोंथां उनाव लोगो मोनलायसिगोन नोंथां नोंथाङाबो फोरमायना होबाय जे औवानि बागै बेफोरबायदि फालांगिनि सायाव दे होमबा नोंथां गोजोन्थों
औ
औ